हेलौ हेलौ नोंथा खोनादोंना नोंथां? औ औ अ बिदिब्ला जोङो ओ दिनै आयदा फारसे आवगायखानोसै नङा होमबा नोंथां? ओ जोङो आयदा महरै औ जों आयदा महरै दिनै ओ सावथुनखौ जों लानोसै आरो ना नोंथां? जिहेतु ओ सावथुननि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायग्रोनो हागोन नामा नोंथां औ
हागोन नोंथां औ। बुङोब्ला जोङो मोन एसे नायजाब नङा होमबा जायखौ जोङो नायजाब होनना बुङो। ओ खोनादोंना नोंथाङा औ। ओ सावथुन होनोब्ला जोङो दिनै बेवहाय माखासे माखासे सुबुं मा हारिनि। बेबायदि फाव दिन्थिफुंनाय बेखौनो जोङो फावथिना होनो नङा होम्बा।
औ औ।
बे फावथिनाया जानो हागौ सोरनाबा गाबनाय सोरनिबा मिनिनाय। बा सोरनिबा बायदि बायदि ओ खामानि मावनाय। बायदि बायदि पेसन बेफोरबायदिखौनो जोङो फावथिनायनि गेजेरजों जा दिन्थिफुंनाय मोनसे दिन्थियो साव बेनो जाहैबाय सावथुन। जोङो जायखौ फावथिनाबो होन्नानै बुंनाय जायो फावथिनाफोरनि गेजेरजों दिन्थिबो दिन्थिजायो बे सावथुना। दा जोंनि गेजेरावहाय गोबां गोजाम गोजान सावथुनफोर दङ'। जों नुनो मोनो जायनि गेजेरजों जोङो जाय सावथुनाव जोङो समाजारि माखासे थासारिफोरखौ जोङो दिन्थिफुंनाय नुनो मोनो। जेरै बेबादि ओ सावथुनफोर होनोब्ला गोजाम सावथुनफोर होनोब्ला बर'जों दायनि ओ बेफोरबादि गोबां सल'मा माबाफ्रा ओ जोंनि सावथुनफोरा गिबि ओंखारजेन्नाय बेफोरो दायनि बेफोरो सल' सा ओ सावथुनफोरा आरोना जाय गोबां रेकड खालामनो हादों बा खामायनो हादों जेरै आलाइ आरन बेफोरबो गोबां बर'नि गोजाम गोजाम सावथुनफोर बेफोरो दायो गोबां मुंदांखा। सार जायनि गेजेरजों जोङो जायखौ नाम खोनायोब्लानो मोनसे ओ मुंदांखा बा मिथिसार जानाय जानो हायो आरो। दा सावथुनफोरनि गेजेरजों जोङो गोब्बां ओ समाजाव सोलिनाय बायदि बायदि जेंनाफोरनि सोमोन्दैबो जोङो फोरमायनानै होनो हायो। हमना ला सावथुनाबो मोनसे ओ गोदोनि समावथ' बेखौ जोङो मोनसे सानस्रि फोरमायनाय मोनसे राहा हिसाबैसो जोङो बाहायनाय जायोमोन सिगांनि समाव सावथुनफोरनि गेजेरजों जोङो गावनि गोसोनि सान्नाय बा सोरबा सासेनि आखुथायफोर बा समाजारि गेजेराव सोमजिनाय जे-जेंनाफोर बैफोरखौ लानानैनो बांसिन जोङो मा होनो सावथुनफोरखौ बानायनाय जायो नङा होम्बा? ओ सिगांनि समनि सावथुनफोरा एसे आलादा दानि समनि सावथुनफ्रा एसे आलादा जायो मानोना दानि सावथुनफोरनि गेजेरावहाय जोंहा माखासे सोनाबारि ओ मे-मे-मेथाइफोर बा माखासे फेसनफोर बेफोरबादि सोनाबनि फार सोनाबारि बा गुबुनफोरनि थाजोब्बाय। आथिखालनि सावथुना गोदोनि सावथ थुनजों एसेबाबो फाराग जाबाय गोबां फारागखौ नुनो मोनबाय आरो एसेल'थ' नङा जोङो दा गोदोनि समाव बेबादिनो जोङो गोबां खस्थ'नि गेजेरजों सावथुनफोरखौ बानायबोयोमोन बा सोरबा बे सावथुनखौ बानायनायावहाय सोरबा फावगिरिनि बा गोबां साब फावगिरिफोरनि ओ फावथायफोरनि गोनांथि जायो बेवहाय जोङो गोबां बैनि एसे बैनि एसे जायफोरखौ जोङो बर'आवहाय फावखुंग्रि आरो फावखुंग्रि ओ फावखुंगुर होन्नानैबो बुंनाय जायो मेनलि जोङो ओ बिसोरनो सावथुननि आखुथायखौ लायो। बेनि उनावहाय जों बेवहाय माखासे जायफोर नो गाज्रि आखुथाय दिन्थिग्रा बेबायदि आ खुथायनि मानसिफोरबो थायो जेरैखौ जोङो इंराजियाव एक्टर होननानै बुङो आरो बर'आव जों बेखौनो फावखुंगुर होननानै बुङो। जाय मोजांनि आखुथाय दिन्थियो आरो बिसोरखौनो फावखुंग्रि होननानै बुङो जाय फावखुंगुरजोंहाय
ओ लोगो थायो। सोरबा सोमोन्दो थायो जेरै मोनफ्रोमबो सावथुननि बेलायाव जोङो आ फावखुंगुर आरो फावखुंग्रिनि ओ मोजां मोनलायनायनि मोनसे महरखौ जों अरायबो नुनो मोनो मोनफ्रोमबो सावथुननि गेजेरावनो जोङो मोजां मोनलायनायनि मोनसे ओ सावगारिखौ जोङो बेरखांनायखौ नुनो मोनबाय थायो आरो मोनफ्रोमबो सावथुनावनो। नङा होमबा औ आरो बेजोंनो लोगोसे बबेबा न'खरनि समाजारि थासारि मोजां मोनलायनायनि गेजेरजोंनो बबेबा न'खरनि गोरिब बा बबेबा दोनि न'खरनि आखुथाय बबेबा गोरिब न'खरनि आखुथाय बैफोरबायाददिखौ जोङो सावथुनफ्राव बेरखांहोनाय नुनो मोनो आरो
बा सोरनिबा मोजां मोनलायनायखौ सिफायनो थाखाय सोरबाया नाजानाय बा सोरनिबा न'खरखौ दंस' खालामनो थाखाय सोरबाया बायदि बायदि ओ गाज्रियै आखुथाय साजायनाय बेफोरबायदि गोबां सावथुनफोरनि गेजेराव जोङो नुनो मोनो आरो दिनै सावथुननि गेजेरजोंनो गोबां मुंदांखाबो जानो हाबाय गोबाङा आरो गोबां रांबो खामायनो हानाय जाबाय आरो बा सावथुन मुलुगाव गोबां गाव गावनि महर ओ महरखौनो दिन्थिनानै मुलुगावहाय सिनायाय जानायबो जाबाय उमुगा उमुख उमुगा उमुख होननानै सिनायाय जानाय जाहैबाय आरो सावथुननि गेजेरजोंबो जों जों गाव गावनि मुंखौबो खामायनो हायो आरो ओ जौगासारनोबो हायो आरो रांखान्थियारि बिथिङाव जौगानो हायो दा आं बेखौनो एसे फोरमायबाय नोंथाङाबो एसे बे सावथुन मुलुगनि सायाव एसे फोरमायनगोन नामा
औ औ औ नोंथां नोंथाङा जोबोर मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय जिहेतु जोंनि सावथुन मुलुगा माबायदिहाय ओ सोमजिदों बा माबायदिहाय जायो आरो सावथुन मुलुगनि गेजेरजों जोङो माबायदिहाय मुलाम्फा मोननो हायो नोंथाङा मोजाङैनो फोरमायना होलांबाय जेरावहाय जों जोंहा दिनैनि गोदान मुगानि खोथा बुंनो थाङोब्ला नोंथाङा फोरमायनाय बाथ्राफोराव गासिबो नंगौ थार जेराव जोंनि गेजेराव सोनाबारि गोहोमा बांसिनै जोंनि सावथुनाव ओ गोहोम गोग्लै खोख्लैनो हमबाय जिहेथु जोङोावथुन ओ ब्ला जों मिथिखायो नोंथाङा फोरमायनाय बायदि जिथु जोंनि ओ गोदो गोदाय ओ जेब्ला जोङो जोङो ओ सरासनस्रायै ओ थानानै जोङो जिउ खुंबोदोंमोन अब्ला जों गिबि गिबियाव जोङो सावथुननि जोनोमनि खोथा बुङोब्ला जेला जोङो हाथथाय बाजारफोराव जोङो गोदोनि समाव बायदिसिना भेक्सनफोर दिन्थिनाय जों नुनो मोननाय जायोमोन जेराव सासे मानसियानो बायदिसिना फसाबगारनानै मेथाइ रोजाबनानै बा बायदिसिना फाव आरि दिन्थिनायखौनो जोङो ओ गोदोनि समाव जों फावथिना बा दिनैनि समाव जों साव थुन होननानै मिथिनो मोननाय जायो बेफोरबायदिनो गोदोनि समनिफ्राय ओ बिदिनो लासै लासै ओ थियेटारसिम ओ बियो बारस्लायबोयो जेराव जों थियाेटारनि गेजेरजों ओ जोङो मोनसे जायगायाव जोङो बेफोरबायदिनो जोङो टम्बु बा बायदिसिना जोङो टेन्ट हाउस बायदि न' बायदि लुनानै जों बेवहाय खोनथिनाय जायो जेराव जोङो एसे गोलाव बानायनाय जायो बिदिनो जोङो खायसे जोंनि जिउआव जानाय जाथाय बा जोंनि थार जाथायफोरखौबो बेवहाय दिन्थि थिनाय जायो जेराव ओ गोदो गोदायनि समाव माबायदिहाय रायजो जायोमोनबा माबायदिहाय ओ खायसे गादब जानाय बा खायसे ओ माबाफोर जुदि फोरमायनो लागा खोथा दङब्ला जेराव जोङो सांग्रांथियारि लाबोनो थाखाय बेफोर फावथायखौ ओ गानाय जायोमोन बिदिनो गोबां सुबुंफोरा जेराव जोङो ओ खायसे सुबुं- फोरा जोंहा फरायनो रोङा लिरनो रोङा बैफोर समाव जोंहा ओ सोलोंथाइनि जोबोर आंखालमोन बेनिखायनो जिहेथु गोदो- नि समाव जायफोरा फरायनो रोङा बा बिजाबफोरजोंनि गेजेरजों जोङो गियानखौ मोननो रोङा हाया अब्ला बेखौ जोङो ओ फावथाय दिन्थि- नानै बा सावथुन दिन्थिनानै बेनि गेजेरजों जोङो ओ मोजाङैनो फोरमायनानै दिन्थिनानै होयोमोन। जाहाथे ओ बेनिफ्राय ओ नायजाब नायनानै ओ गियानखौ सोरजिनानै लानो हायो। बिनि थाखायनो ओ फावथाइखौ ओ गोदो गोदाय दिन्थिनाय जायोमोन। लोगोसेनो दिनै ओ जोङो सोलायबोनायाव बेखौनो जों बुंनो हागोन दिनै ओ गोबां दिनै जोंहा रांखान्थियारि बिथिङाव जोङो ओ ओ थुल बिदिनो जोङो नायजाब दिन्थिनानै जोङो दिनै ओ आरजिनो हागासिनो दङ'। दिनै ओ गोबां मान- सिफोरानो दिनै ओ गावनि आथिङाव गसंनानै थानो हादों। गावनि न'खरखौ ओ ओ ओ बिदिनो ओ सुफुंनायाव गावनि नख'रखौ ओ गसंथानायाव ओ सुंथाना लाखिनायाव ओ एसेब्लाबो रांखान्थियारि मदद मोनदों सावथुन मुलुगाव दिनै जायफोरा खामानि मावबाय दङ'। ओ नंगौ जोंनि ओ बर'फोरनि सावथुन मुलुगाव दिनै इसेबां रां ओ रुफा दिनै ओ मोननो थाङा अब्लाबो नाथाय जिखिनि ओ जोंहा ओ सावथुननि गेजेरजों एसेब्लाबो जोंहा रांखावरि आरजिनायनि थाखाय जोंहा ओ बेवहाय लामा दङ' दा जोङो ओ गोबां बिथिङै जों दिनै ओ नायनो थाङोब्ला दिनै गोबां गुबुन गुबुन जौगानाय ओ हारिफोरहा बा गुबुन जौगानाय हादोर हादोरमाफोराव ओ गुबुन गुबुन जोंहा जौगा थाखोनि दिनै सावथुन दिन्थि- नाय नुनो मोनसै। जेराव जोङो बायदिसिना ओ सावथुन हल बानायना लानायखौ नुनो मोनो। बिदिनो जोङो ओ हलफोरनि गेजेरजों दिनै जों गोबां जोङो सावथुन नायनो थाखाय जोङो टिकिट दाननो गोनां जायो जोङो गोबां रांनि दिनै ओ टिकेट दाननो गोनां जायो जायफोरनि गेजेरजों दिनै गोबां फैसा आरजिगासिनो दङ'। लोगोसेनो ओ बेफोरनि थाखायनो दि जेराव ओ सिनेमा हलफोराव जुदि दिन्थियोब्ला जोंहा ओ रां खाउरिफोरखौबो जोङो मोजाङैनो मोनो। बेनिखायनो जो- ङो ओ बा दिनैनि मुगायाव ओ बांसिन बिबांनि जोंहा साव- थुन मोनसे दिहुनोब्लाथाय ओ गोबां रां जोङो बाहायनो हायो। जिहेथु जोङो ओ बे रां बाहायनायखौ सावथुन दिन्थिनायनिे गेजेरजों गेजेरजों जोङो मोनफिननो हायो। ओ बिदिनो जोङो दिनै नुनो मोनो जोंनि ओ सावथुन दिन्थिनाया एसेब्लाबो दिनै ओ दावगागा- सिनो दङ'। जोङो सावथुननि सोमोन्दै जों बुङोब्लाबो जों मिथिखायो जिहेथु दिनै ओ सावथुन होनना बुङोब्ला जोङो बिदि नङा जे फाव दिन्थिनायल' दिनै साव- थुन दिन्थिनाय होनना बुङोब्ला जोङा बेवहाय गोबां रोखोमनि जोंहा ओ मुवा बेसादानो जा बा बेवहाय गोबां जोंहा हाबनानै थायो जेराव जोङो मोसानाय होननानै बुङोब्ला जोङो ओ मोनसे सावथुनाव दिनै ओ मोसानाया थाथारनांगोन जेराव जोङो जोंनि ओ हारिनि हारिमु दिन्थिनो हायो आरो जायबा मोसानो रोंगौ रोंगौथि दङ' बेयो ओ बे साव- थुननि गेजेरजों ओ गावखौ सिनायथि होनो हायो आरो लोगोसेनो रांखान्थि आरजिनायनि थाखै ओ बेवहाय ओ ला- मा दङ' खालामनाय उनैबो जोङो नुनो मोनो जेराव फेस्ला आखु आरो गाबनाय हारिनाय बेफोरबायदिनो जों गोबां रोखोमनि बेवहाय मेथाइ रोजाबनाय, जों मेथाइ रोजाबगिरियाबो बेवहाय ओ सावथुननि गेजेरजों ओ सिनायथि दङ' जिहेथु जोंहा जोंहा मेथाइ रोजाबनाया थाखायो। ओ बिदिनो जोंहा गोबां रोखोमनि जोङो ओ केमेरा दिनैनि समाव केमेरा केमेरा नङाबाथ' जोंहा सावथुना जाफुंखाया जेराव जों ओ केमेरानि सोमोन्दै जोङो ओ बेवहाय रोंनो ओ नांथारगोन अब्लासो जोंहा बेफोरबायदिनो जोंहा मोनसे सावथुन दिहुनोब्ला गोबां बिथिंनिफ्राय जोङो खाबु मोननो हायो जेराव जोङो। ओ। बिदिनो जों सावथुन दिन्थिनो थाखाय दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगायाव थाङोब्ला जों गारि बाहायनो गोनां जायो। थांलाय फैलायनि थाखाय बे खाबु दङ दा जेहेथु सावथुन मोनसे। दिहुननाया ओ जोबोर गोब्राब जानाय फैबाय दिनैनि समाव जिहेथु जोंहा ओ जों सावथुननिफ्राय। जेसेबां रां मोनो बे रांखिनिया जोंनि थाखाय बेसेबां थोजासे ओ नङा। बेनिखायनो हायोब्ला जोंनि सावथुनफोरखौ एसे जौगाहोनो नानांगौ जेराव जोङो जौगा होनो। थाखाय जोङो बेफोर सावथुनफोरखौ जोङो भइस दाबिं होनो खालामनो नांगोन जिहेथु गुबुन। ओ हारिफोरहाबो दिनैनि समाव गोबां दाबिं खालामो जों दिनै। साउथुनि बाथ्राखौनो जों बुंनो हायो साउथ इण्डियानि मुभिफोरा दिनै गोबां ओ हाइ जौगाथा जोङो गाखोनो हानायखौ नुनो मोनदों। जेराव जोङो जोंनि दिनै बर'नि खायसे सावथुन।